ओ खुलुमबाय नोंथां।
जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ सावरायनो हागोन दे मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा?
बे आयदायानो जाबाय जोंनि मिथिंगायाव मोननाय दंफां लाइफां आरो बे दंफां लाइफांफोरखौ जोङो माबोरै गायो आरो जों माब्रै दंफां लाइफांनि गेजेरजों जोङो मानसि माहारिया जों थांनानै दं बे गासैनिबो सायाव जों सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ सावरायनो हागोन दे सावरायनायखौ नोंथाङा जागायदो।
अब्ला आङो बे सावरायनायखौ जागायनायनि सिगाङावनो आं बेखौनो बुंनो सानग्रोयोदि जोङो जोङो जे मानसि माहारिया जों दा थांनानै दं बेवहाय जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो गिबियावनो जोंनि मिथिंगानि मोनसे सम्फद दंफां लाइफां बे दंफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होनानै जोंखौ हां होनानै जोंखौ फोथांनानै लाखिदों आरो बे बिफां लाइफां फोरनि गेजेरावनो जोंनि आसामनि जोङो स्टेट थ्रि जायखौ बुङो बियो जों हलं दंफांखौ जोङो बुंनानै दायो जों बुंनो हायो
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों ि जों बिफां लाइफांखौ जों रैखा खालामनांगौ जेनेबा जों जेनेबा बिफां लाइफां बिफाङआथ' जोंनो अक्सिजेन होयो नङा होनबा आरो बिथां बिसोरो जों आगारनाय जाय कार्बन डाइ अक्साइद बेफोरखौ माने सोबनानै लाखियो आरो मिथिंगाखौ माने गोग्गोखौो लाखियो नङा होनबा आरो बेनि अनगायैबो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायफोर बिफां लाइफांफोर दं बेफोरो माने जोंनो गोबां रोखोमनि फिथाइफोर होयो नङा होनबा बेनि अनगायै जाग्रा जों आरो बे फोरनि अनगायैबो जों गोबां बिफां लाइफांफोरखौ जोङो गोबां रोखोमनि खामानियाव बाहायनाय जायो नङा होनबा जेरै जोङो बिफां लाइफांफोरा माखासेफोरखौ जोङो बिसनायाव बानायनो थाखाय थगथा सियार बानायनाय जायो बेजों दंफांनिफ्रायनो नङा होनबा आरो गोबां रोखोमनि जेरै जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नांनाय गोबां रोखोमनि आगजुफोरखौ जों बिफां लाइफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरो जोंहा बिफांनिफ्रायनो मोनसे जोंहा औवा दंना बेबोथ' बिफाङावनो गोलैयोनि ओमफ्रायबो जोङो गोबां रोखोमनि माने जोंहा मुलाम्फा दं जेरै जों गोबां रोखोमनि आइजेंफोर बानायो बेफोरनिफ्राय जेरै जेखाइ खबायाइ ओमफ्रायो गोबां रोखोमनि जों नांनाय मुवाफोर आरो बेनि अनगायै जों बेनिफ्राय मोननाय जेंसिफोरखौबो जों मैगं थाइगं बायदिफोराव लागा माने मान लानो थाखाय गारनानै होयो नङा होनबा बेजों लोगोसे जोंहा थालिर बिफां दं थालिर बिफांखौथ' बिफाङाथ' जोंनो माने थालिर फिथाइ होनाय जों लोगोसे जों माने बेनि बिलाइखौबो जेनेबा जों जाग्रा थोरसि महरै बाहायो बिनि फस्ला फस्लाखौ जोङो माने थंगा हिसाबै बा मालाबा मालाबा फोरबोफोराव जोंहाथ' गोबां हाबा हुखायाव बाहायोना थालिर फस्लायावसो जानाय हुदाबो दं जोंनिया नङा होनबा आरो बेनि अनगायै जों जा थारिरनि फस्ट्ला सिङाव मोनो बेखौबो जों दाउ बेदरफोरजों ओंख्रि जायो नङा होनबा
नंगौ नंगौ
आरो जों माने गोबां रोखोमनि बिफांफोर मोनो बेफोरो जोंखौ माने गोबां रोखोमनि माने मुलाम्फाल' होयो आरो जोंनो बांसिनानो बुंनो थाङोबा जों बिनिखायनो माने मिथिंगा आरो मिथिंगायाव थानाय माने बिफां लाइफांफोरखौ रैखा खालामनांगौ जाहाथे जों माने गोग्गो आबहावाजों लोगोसे जोंनि जिउआव नांनाय माखासे म गोबां रोखोमनि बुस्थुफोर जेरै जों बिसिना होन टेबोल होन सियार होन जिखुनु आरो जों बेफोरनि अनगायैबो जों गिदिर गिदिर न'फोराव माने जों बेफोरखौ खोरखि थखथा महरैबो बाहायनाय जायो नङा होनबा दर्जा बानायनो थाखायबो जों बाहायनाय जायो बाथामबो बाहायनाय जायो बिनि औ माबाखौ दंफांखौ किन्थु जों बेजों लोगोसे माने जोङो बिफां लाइफांखौ नांनायनिफ्राय बांद्राय दान हफायनाय एबा बेखौ खहा खालामनायखौबो जोङो होबथानो नांगोन नांनायनिख्रुइ बांसिन जोङो माने बे बिफां लाइफांफोरखौ खहा खालामोबा माने जोङो जोंनि थाखायनो माने गाज्रि जागोन आबहावायाव माने जोंना कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बांसिन जागोन। बेजों लोगोसे जोंहा माने अक्सिजेन बिफां लाइफाङा जोंनो जा अक्सिजेन होयो माने बियो खमिगोन आरो अक्सिजेन खम जायोबाथ' जोङो हां लानो थाखाय माने अ माबा जो गोब्राब जायो नङा होनबा आरो थांनानै थानो थाखाय गोब्राब जागोन आरो बि बिफां लाइफाङा माने बुहुमखौ माने गुबुंले जानायनिफ्राय ओ हमथायो आरो ना मा बुङो नोंथां नोंथाङाबो एसे बुंदो नामा।
आङो बे आयदायावनो आं गिबियावनो बुंग्रोनो सानदों। नोंथाङा जे बुंबाय जोंनि मिथिंगानिफ्राय जोंनि बे सम्फद मोननाय जोंनि बिफां लाइफाङा जोंखौ माब्रै रैखाथि होनानै जोंनि जोंनि थांनानै थानो थाखाय जोंनो अक्सिजेनफोर होनाय नोंथाङा बेखौ बुंलांबाय। आङो बे बेलायावनो आं बे बाथ्राखौनो बुंनो सानदों जि जोङो आं दहाय बुंनाय बायदि जोंनि गेजेराव जोङो गोबां बिफां लाइफां बिफांफोरखौ मोननाय जायो जेरैहाय जोङो हलक होननानै आं बुंदों बेयो जोंनि आसामनि बियो स्टेट ट्रि माने रा जोंनि रायजिक मोनसे बिफां बियो
औ औ नंगौ।
बा जोङो दुमुलु सिगुन बेफोरखौ जोङो दंफांनि थाखाय जों जे जोंनि ओं जोंनि नांगौथिनि जोंनि सियार टेबोल बा बेबायदिनो जों जोंनि उन्दुग्रा बिसना जों बेफोराव बाहायनाय जा जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो फालांगियारि जोङो खेथ्र'आव जों नायोबा जोङो माखासे जों बिफांफोरखौहाय मोननाय जायो जेरैहाय जोङो रबार बा बा जोङो जोङो औवा बे बेबायदिनो जोङो हा बिदिनो औवायाबो जोंनो जोंनि नांगौफोरनि खेथ्र'आव बे औवायाबो जोंहा गोबां जों बेबहार खामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो फालांगि हिसाबैबो जों मुवाफोरखौ जों बाहायनाय जायो आरो जोंनि गेजेराव जोङो फिथाइ सामथाइ होनाय माखासे बिफांफोरबो दं'जेरैहाय जों थाइजौ बा बिदिनो खान्थाल बा बिदिनो लिसु दङ'
औ।
जोङो ना जों नायोबा जोङो नुनो मोनगोन जे जोंनि बर' समाजाव जोङो गय जे गया जोंनो जोंनि समाजारि बिथिङावबो जों गोबां
जोंनाथ' माने गय बागान बारि बा बारि गायनाय हुदा दंना बर'फोरनियाथ' माने जोंनिया माने न'खर न'खर बयनाबो गया एसेबाबो जेनेबा न'नि सेर सेर सेर नहलबा बारियाव जोंना गय गायो आरो गयनिफ्राय जोङो माने दानि हाथायावथ' गोबां माने बेसेन सेन गोसा नङा होनबा बेजोंबो जों रां आरजिनानै लानो हायो। बेनि अनगायै नोंथाङा जे बुंदों कि रबार्ट औ रबार्टनि रबार्टआ माने जोङो गोबां रोखोमनि माने जोङो आथा गोनां माने बानायनायाव बेफोरो मदद खालामो आरो रबार्टआ माने गोबां माने मुलाम्फा आरो बेसेन गोसा आरो बेजों लोगोसे जोङो सन्दन बिफांफोर बेफोरनिफ्राय माने जोङो माखासे मुलि आरो माखासे बिफांफोरा माने जोङो जेनेबा मोदोमाव लागायग्रा जायफोरखौ जोङो सेनफोर बानायनायाव बाहायो आरो बेजों लोगोसे माने जों धुप खाथि जायखौ जों फुजा होनायफोराव सावो बेफोरनि थाखायबो जोङो माखासे दंफांफोरनि गुन्द्राफोरखौ बाहायो आरो बेजों लोगोसे औवा औवानिफ्रायथ' जों गोबां रोखोमनि मोनो नङा होनबा बे जों जोंनि जोंनि मोनसे गोनांथार जायगायाव जों माने बिजाब महरै जायफोरखौ जों लेखा खाथा महरै बाहायो बेबोथ' जोंना औवा बिफांनिफ्रायसो फैयो नङा होनबा औवाखौ माने औवानिफ्राय मा होनबा बेयाव जायफोरखौ जों माने जोंनि सानदांथि मोनदांथि जों मा सानो बेफोरखौ जों लिरनो हायो बेनि सिगांथ' जोंहा माने जों जेब्ला जोंनि सिगाङाव लेखा बिजाब फैयाखैमोन बेनि सिगांथ' जों बिगुरफोरावसो लिरनाय हुदा दंमोन ना नङा होनबा?
नंगौ नंगौ दा बे ओम ओं जोङो बे मा होनो बिफां लाइफांनि बेलायावनो जोङो नायोबा जोंहा आं दानि बुंदोंमोन जोङो जों फिथाइ सामथायाइ जानायनि थाखाय जोङो थाइजौ बा खमला बा बेबायदिनो लिसु जों बेफोरखौ आरो जोंनि गेजेराव मोननाय जोङो गय जाय गयजों जोङो फालांगियारि आरो
औ
जोङो जासे जानानै जोङो आरो फानानै जों बिनिफ्रायबो जों गोबां रां आरजिनायखौ आं जोंनि समाजाव नुनायखौ मोनदों
आरो जों बेजों लोगोसे माने फिथाइ सामथाइफोरल' होनाय नङा जोंनो माखासे माने मुलि बानायनो थाखायबो जोंनो बिफां लाइफांफोरनि बिलाइजोंबो जों मुलि बाहायनायावबो जों बिसोरनि बिलाइ फोरखौ बाहानाय जायो नङा होमबा जेरै निम बिफांनि बि लाइ गोबां रोखोमनि बिफांनि बिलाइफोरखौ जोङो माने गोबां रोखोमनि मुलि हिसाबै बाहायो नङा होनबा जायफोरो माने जोंनि देहानि बेराम आजारफोरखौ सोखायो नङा होनबा
नोंगौ
आरो बेफोरो माने जोङो खालि माने बेराम सोखानायनि थाखायल' बाहाया बे निम बिफांनि बिलाइखौ माने जोङो मालाबा माबालाबा जों माइफोराव माने जोंना एम्फौ जायोना माइफोर सबायफोर दोनथुमनानै बेफोरावबो जों मा खालामो माने बाख्रिफोराव बे निम बिलाइफोरनि बिलाइफोरखौ जों माने सोनानै दोनो अब्ला मा होननानै माबायो जोंनिया माने एम्फौफोरा जानो हाया गोखा नालाय बियो निम बिलाइया नङा होनबा बिनि थाखायबो जोङो माने दोनथुमनाय मुवा जेरै जों सबाय जायफोरखौ जों गोबाव सम थिनानै दोनगोन बेफोरखौ माने गोबाव समसिम जाहाथे एम्फौफोरा जाया बेनि थाखाय माने जोङो बे निम बिफांनि बिलाइखौ माने जोङो बेयाव सोनानै दोनफायो आरो बेजों लोगोसे अब्ला मा जायो जोंनिया माने बिफां लाइ माबाया एम्फौफोरा जानो हाया आरो नङा होनबा नोंथां?
जोङो नोंथां बेखौ नायोबा जोंनि मिथिंगानि मोनसे सम्पद जे जों बि जोंनि बिफां लाइफां बे मिथिंगानि सम्पदा जोंखौ थांनानै थानायनि जोङो नायोबा जोंनो अक्सिजेन होदों आरो। जोंनि जानाय लोंनाय जे जोंनि मुवा गासैबो जाय जों जों थांनानै दं बेफोरखौ होदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि फिथाइ सामथाइ गासैनिफ्रायबो जोंनि बे मिथिंगायाव मोननाय मोनसे सम्पद जे बिफां लाइफां बे जोंखौ गासैनिफ्रायबो जोंखौ मदद खालामनायखौ जों जों नुनो थांदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि
बिफां लाइफां गैयाब्ला माने सुबुं जों जा सुबुं माहारि होन जिब जुनारजों थांनानै थानो हाया। माने बिफां लाइफां थाब्लासो जों थागोन। बेनिखायनो जोङो मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांफोरखौ जों रैखा खालामनाया जोबोद गोनांथार। बिनि थाखायनो आं सानो बिफां लाइफांखौ जों जेसे जों बिनिफ्राय मुलाम्फा मोन्दों। बेजों लोगोसे जोङो बिफां लाइफांखौ गायनो नांगौ। आरो जोङो इयुनाव बांद्राय बिफां लाइफां बा अरन सिफायनायखौ जों होबथानोबो नांगौ। नङा होनबा जोंना समाबो जाबाय नामा नोंथां। नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
जासिगोन दे।
औ दोनथ'नाय जाबाय दे।